अह
हेलौ
खमदों दा फाग्लि
थोदस फागलि फाग्ला गैआलै
मा खालामदों मा
उनदुना दङ नोंलाय ओंखामखौनो जाथ'आखै जेबो गैया नोमब रायलायनो नो
थोद गोदाव सोराव मा उ
नोम
ओंहो
आयो थांना फैबाय मा मा जाबोखो
है बोरमा जाबोबाय दाउ जाबोबाय माबा माबि जाबायलै गोथाव गोथावनो
आयो
उम बहा दङ
आङो न'आवनो दंथ'योहाय
मा खालामदों
जिरायदों
सोर सोर
दङ फिसाजोबो सुटियाव दंफैयो बेजोंनो एसे दुखु सुखु रायलायदों जोंना फिसाजोआ अरुनाचलावसो थायो नालाय
ए बिसो
आयु मा मा जाबोखोबाल नों ब गुमैनावलाय
दानिसो सोंखांबाय माथो।
बावबाय थायोहाय आंनि बे थौले मेलेमा।
बिदिसो होमबा थै बिदिबालाय बहा जानांगौ जाखो।
हाबाब हाबाब ब्रेन्डफोरखौनो वाससो खालामनांसिगौ आहा।
खामहैदो खामहैदो नांगौ जायोना ब्रेन गैयाबानो जाया।
आयौ माथो नोङो बिराद मोजां बुंनो रोंथारो। ब्रेन गैयाबानो जाया बेखौ नों मोजां मिथिगौ माथो।
ब्रेन गैयाबा बहा सोलिनांगौ जा
आयै बहा दंहाय नोङो आब'
आयै
ओबाव दं
गैला
बहा दं होनबाय माबा गैलानो होमबालाय सोरथ रायजलायबाय थाखो
गैला आङो गैला
हाबा मा जाबावगोन माथो माला मानो फिसाजो गिदिर दंनो माथो बिजामादै मोनलायनाय नोंहाबो।
आइयौ फाग्लि फाग्लि!
फाग्लिसो होनदोंहाय माथो बिजामादै मोनलायनाय दंनो माथो नोंहा।
उम मोजां खोनादों।
दारलासो आं खोनादोंहाय उदालगुरि टाउनावनो होनो अबेबा बिजामादैया।
आयो आयौ आयौ थोरस।
प्रायब्रै सिख्ला बैसोआवनो जावैसगोन होनबावगोन नोंलाय?
आयौ आयौ आयौ आयौ थोरस।
हो हो।
मा मेगं जाखो?
मैगङाथ' बुद फाजा ओमफ्राय बिदिनो बानलु आथोन मैया मोनानि ओंख्रि दंहाय मिरामिससो जायो। जाया दा फिफानो संनानै दोनबाय बिफाया जाफैयो ना जाफैया? बेरायनोबो फैबायबायथारा होमबा?
थांगोन बाल र' सम मोनदि सम मोनाखै।
बिब' गुमैखौनो दाबसेयावल' नायो मेल दा बिब' गुमै दं मा मानसि बासि बासि बिब' गुमैखौ नायहैनाय बेलाय?
समजों लोगोसे थांनांगौ जायो।
हो हो हो हो। जारलासो न' आंनि फिसाजो जों दसे रायलायदो। हु मोजां बुजाय हर आंनि फिसाजोजों। मा जाखो आब फुलि?
फिजायनांगौ नोंखौ बुजायनोसै दे। उन्दुनानै दङलै नै।
राबबो गैया न'आव?
दङ मामा दं बाबा दं ओहो न'आवनो दङ।
मा ओंख्रि जाखो दा?
मा?
मा ओंख्रि जाखो?
ओइ माबासो मा होनगोन बेलाथि ओमफ्राय दाउदै।
अह मास्सै गोथाव गोथाव। हाबाब! नोंनिनो दिनसैलै मासे गोथाव-गोथाव मोनजाखो?
माहा?
जालाय नै बाथोन-बुथोनजों जालाबायनांदों।
मोननायखौनो जालाबायनांगौलै।
ओंखामानो हाबथारा।
जि मोनदों।
उम।
आबा गियासै?
हा
दिनै कमपिटार गैया?
कम्पुटार गैया मैयानो जोब्बाय गैया।
थाङासै नामा साथामा? थाबोनो हागौमोन थाबोनो हागौमोन दा होमबा।
उम-उम हागौमोन दा।
थांगोन सानबाय नोंयाबा नै बेलासि-बेलासियाव। रौथा सारालि बेरायहैनो हागौमोन सारिआलि।
ओं दा-दाबाय दे।
सारि आलिनि मैगंखौनो मोनजाबोस्रायासै मामा। बैसिनि असाइसखौसो गोरा-गोरा।
थ' आरो।
बैसिनिखौसो मोनजाबाय असाइस गोरा-गोरानो।
बैनिखौसो मोनजानांगौमोन मा होनोथाय ओम।
बे खोनथानाया आरो गोथावमोन माबा जाहैफिननांगौ र'।
थांफिनगोन र'।
मालाबा थांनांगोन र'। थब थांजाबाय थायालै। रेसपेकआ थाङो अक्ट'बरसोआव थांगोन।
नोंगौथ' आरो।
मालाबा जास मम' जानो। आनथाल'थांना फैनोसै ब्रा बेलासियाव स्कुटिखौनो सलायनो रोङाबा।
औ।
सलायनो रोंबालाय माबा मोनसे जागौमोन टाइमानो। टाइमालाय दङ ओमफ्राय गारियानो थास्रायाबा न'आवनो।
ओम बिनोथ' जाहैबाय
जारलासो जाबाय दा गारिया। थायाबा न'आवनो।
मा खामदों मानसिफ्रालाय?
है मामिया बहाबा थांनो नागिरदों बाबा दं।
ओम। नाफेमोना लाय?
दङ' नाफेबो।
फैयाखै नोसोरनाव?
फैदों लाय बेयावनो दङ'ना बेयो।
नाफेआबो दंबावो? ओइ नाफे- नाफेनो होलाय। नाफे पे।
नाफेव मा खालामदों नाफे?
जिरायबाय उन्दुबाय थादों
हाब उन्दुलायो नोंबो मोसायाखै नामा नोंलाय?
मोसायाखै नामा नोङो?
आवफा
मा ओंख्रि जाखो नाफेव?
ओ जोंनिया पापर। ओमफ्राय आलु- आलु फ्राय
ए।
फाफर बावसो हायेनसायालाय?
हायेनसाया गैया।
आबैयालाय?
ए आंलाय ना बिखौ मोसाबाय थादों सानदों
मा
टाइम पास रायलायनांगौ जाबासो जोंबो
मा होनदों?
ताइम पास रायजलायनांगौ होनदों
उम
जों मिनिटसानो जायाखै माथो खलि माथो खोथायानो होम
नङा ओमफाय दाबो जायाखै
सोर उमहो रायलायबाय
मिनिट मिनिट
ओ सेभेनल'सो जादों
ओफाय हारसिंनो दानलाङो दा? सेभेन ओइट नाइन टेन फाइभ मिनिट दंबावो
ओइद जाबाय
ओ ओ
मा खलि मा
होत जानाय नंला माथ जों थिसो राननाया सानसेयावनो दसरा दसराजोंसो मा
खुसि जानो लुुबैदों थिलाय
फुसका मा?
दाखलैनि बादिखौ फुसुका जानो लुगैदों फुसुका
औलै बिसालनि खाथिनियाव मालाबा जाहैनांगोनलै
गाबोननो फोजोबनांगौनो दिनैनो रायज्लायजोबनांगौनो दायो खेब्रै रायलायजागोन आंजों
दे दायो
रायलायबायथा दायो दिनैनिफ्राय गाबोन लासनो ओमफफ्राय रायलायाबाथाय सेसनो मोनला
मोनला
उमहो
गैला
दिनैनो रायज्लायजोबखानांगौ नो ओहो जाला ओंखायनो दिनै गाबोनाव कमप्लिट खालामनांगौ आस लि बायथा न औ
फैस गल न फाथ'
ोन आजोंनो बल जान आरो दायो दानखांनानै आरो रायज्लायजाबाव नोङो' रायज्लायबावनांगोन दसे
दा बेलेग दा बेलेगनो हरफिनसैलाय दसे थानानै
ओइसिनावबो हरजायो मादै सपना मोनावबो हर मादै सपना मोनावबो हर खोनादों लोगोफोरनो हरजाया बे बिदि नङ बा बिदि ह हरजाया जाय जाय खुलिदों बे एप बिदियावल'सो रायलाय जायो बै बेलेग फनाव हर
ओंखायनोथ'
खुलिनाय लोगोआ ए बेजोंबा रायलायो होमबालाय बिदि एबाव रायजलायोबा
औ
बे एबसिनावसो राय्लायनांगौ आरो बेजों बेजों
मा जाबावगोन गाबोनल'सैबो
जि रायलायनांगौ रायलायखादो फग्लि नै
ओं
आंना आंना फर ना फाइभ थांबायमोनलै
खैथा जाथारनांगौ
बै मा माबाया थांनांगौब्रा टेन टेनहालागै दंना
औ
नायना उम उम
बा रायलायनोबा नोमब'
रायालायखांबायलै दासो
आरो आरो नोंजों रायलायबावो दाना न'आव थालानो खालि बिगुमै बिगु गुमै नावल' थायो नो जानायनि जाहैनि गुमैनाव थांनो ओबाव सौग्रावखोनो आबो लिखौ दानलांसिगोन फलि दानलांसिगोन आरो हरजाबावगोन खेबसे
ओंखायथ' जासिगोन दायो
उम जाबाय ने